औ नोंथां। खोनादों ना नोंथाङा?
हेलौ नोंथां खोनाहादोंना? औ औ खोनादों खोनादों।
अ नोंथाङा दायो मोजाङैनो दं नङा होमबा?
औ।
अब्ला नोंथाङा दायो फ्रि नङा होमबा?
औ नोंथां फ्रियैनो दङ।
नोंथांजोे मोनसे खोथा सावरायबावनो जोंहा आद्रा थालांदों नङा होमबा?
नंगौ थारैनो।
बेनिखायनो नोंथांनाव आङो फिन खेबसेबाव कल खालामफिननाय जादों।
नंगौ थारैनो ओ सावरायनो हागोन उसुबिदा गैया।
औ थारैनो नंगौ नोंथां औ अब्ला जों जि आद्रा थालांनाय जि गुबै आयदा बेयाव थांनोसै नङा होमबा नोंथां।
नंगौ नंगौ थारैनो।
अब्ला जोंहा जि इन्दि नङा होमबा जि इन्दि एम्फौ आरो बै इन्दि एम्फौआ आथिखालाव माबायदि ओ जोंनि बर' सुबुंनि ओ गेजेराव माबायदिहाय बेयो जाय लादों आरो लोगोसेनो ओ माबायदिहाय बियो ओ जौगालांबाय थानायाव ओ मदद होदों होननानै नोंथाङा सानो बेखौ एसे फोरमायगोन नामा?
नोंगौ थारैनो जोबोद मोजां सोंथि।
नोंगौ नोंथां।
दा नोजोर बोनानै नायोब्ला ओ बर'फोरनि गेजेराव इन इन्दि सि आरो एम्फौ फिसिनाय बेयो आं सानो जाबायदि जानांगौमोन दासिमबो बेसिबां
औ थारैनो नोंगौ नोंथां।
मानो होनोब्ला जाबायदि
दाबाइदि ओ गुबुन हारिफ्रा मोनसे फिसा बुस्थुखौ लानानै औ गोबां बिगांनि सोलोंथनायनि गेजेरजों ज
ओ बेखौनो फालांगि महरै लानानै फैयो। नाथाय जोंनियादि बे मोनसे बेसेबांबा गिदिर प्लेटफर्म जुदि सासे मानसिया बेखौ ओ। आबाद महरै जुदि मह आ बिजनेस महरै जुदि लायोबा नाथाय जों बेसिबां आं नुनो मोनाखै। ओ बहुत खम गोदो जेरै गामियाव माब्लाबा गोसो जाब्ला एम्फौ लानोसै स होननानै लायो आथिखालाव बेबायदि माखासे ओ जोंनि गामिनि आ मादैमोन आयंमोन बेसोरबादि स बुंखोल' आथिखालावबो लानायखौ नुनो मोनदों जेराव ओ बे बिजनेसखौ ओ बे फालांगिखौ खालामनो थाखाय गोबां माने बिबांनि जोङो ओ रांनि गोनांथि जायो मानो होनोबा जोंहा बे एम्फौनि फिथोबखौ बिजिरनो थाखाय गोबां मदार्न टेक्न'लजिनि आथिखालाव मदार्न टेक्न'लजि दंसै दा बैफार बायदि टेकन'लजिखौ जोंनि गामि गफायाव थानाय बर' आइमोनहा मादै मोनहा बेखौ बायनानै लाबोनो हायाखै एफर्ड खालामनो हायाखै आरो खायफा ओ गामिनि ग्रुप सेल्फ हेल्प ग्रुप बेफोरबायदि हान्जायाबो माब्लाबा माब्लाबा ओ लाया नङा लादों नाथाय बेखौ जों कन्टिनिउ खालामनानै ओ ला कन्टिनिउ खामानि मावनो हायाखै आं बेखौ बुंगोन आरो बेजों लोगोसे जोङो आथि बिनि मार्केटआ जोंनि गेजेराव गोबां ओ माबा मोनो ओ जोङो ओ गोबां माने गुवार आरोना बेनि मार्केटआ गोबां गुवार जोंनि अनलि जोंनि आसामनि थाखायल' सिलका फेमास नङा इन्टारनेसनेलावनो सिलका फेमास। दा जोङो बेखौ नोजोर बोयोबा जोंनि प्रडाक्सना गोबां जानांगौ आरो जेरै जोङो हमनानै ला आथिखालाव दा थायजौ सम थाइजौ फिथाइ मोननायनि सम लिसु फिथाइ मोननायनि सम जोंनि नि ओनसोलावबो बेबायदि फिथाइ सामथाया जायो। जोङो गुबुन ओ स्टेटनिफ्राय लानानै फैनां गोनां जायो जेरै बिहारनिफ्राय बेंगलनिफ्राय थाइजौखौ आथिखालाव लाबोगासिनो बेबायदिनो जोंबो जोंनि प्रडाक्टखौ आसामनिफ्राय माखासे ओ जि आइ टेक प्रडाक्ट दिहुननानै गुबुन हादराव फाननो थाखाय जों सुबिदा लानो हायो आरो
दा आं नोंथांनाव सोंनो नागिरदों। ओ दा नोंथांनि बायदि ब्ला जि जों इन्दि एम्फौनि सोमोन्दै सावरायदों नङा होमबा
नंगौ थारैनो।
थांनि बायदिब्ला दा माबायदि खालामोब्ला बेखौ जोङो ओ गोजौ ओ लेबेलसिम बेखौ लांनो हागोन?
जोबोद मोजां सोंथि जोबोद मोजां आं बे बे सोंथि खालामनायखौ आं जोबोद मोजां मोनबाय।
औ थारैनो नोंगौ नोंथां थारैनो नंगौ नोंथां।
नंगौ आङो अब्ला बुंनि
औ नोंथां।
ओनसोलाव इ अ इन्दि बिफांखौ ओरैनो जिखुनु जायगायाव गारनानै दोनब्लानो इन्दि बिफाङा ओ सुइटेबोल आरोना बे जोंनि आसाम जुग्राफिनि थाखाय बे जोंनि हानि थाख बारहावानि आबहावानि थाखाय दा जोङो अ जयै लाइमोनफोरा ओ साबा सय जन खोबखि बाराबो जानो हागौ दस जन पन्द्र जन बिदि ग्रुप जानानै बेखौनो मोनसे ओ बिजनेस पारपसाव जुदि खामानि होननानै मावोब्ला मोनसे ओ गुवार फोथार जायगायाव इन्दि बेगर फोनानै हालएवनायनि गेर हालएवनानै इन्दि बेगर फोनानै गोबां इन्दि बिफां माबाखौ ओ फुलिखौ बानायनानै जुदि जों सिस्टेमेटिक बेनि ओ बिफां खौ बानायनानै लायो जेरै- जोङो गय बिफांखौ आथिखालाव गोबां गायो बेबायदिनो जों बागान इन्दि बिफांखौ खालाम
उम नोंगौ नोंथां
बिफांखौ जायो नालाय अ गाम्बारि बिफां बेफोरबायदि जों स्पेसिलि जों माबाखौनो लानो हायो इन्दि बिफांखौनो। दा बेखौ जों लाइन-लाइन बेबायदि मोनसे सिस्टेमेटिक माखासे द्रिपथिंस अ कालटिभेच सेनस्टाइलाव खालामनानै माब्लाबा खरान टाइमाव जों दै होनो गोनां जायो माब्लाबा जोङो बाना जायोबा जोङो दैखौ दानगारनो सुबिदा खालामनांगौ जायो बेफोरबायदि मदार्न एग्रिकालसार स्टाइलाव जुदि जों खामानिखौ मावो अब्ला जोङो इन्दि बिफाङा जाबाय बेनि उनाव जोङो मोनसे अ न' नांगोन मोनसे गिदिर न' सोरजिनानै लानांगोन जोङो बेखौ जोङो माखासे ओ फाइनान- जों सापर्ट लानो हायो जेराव बेंकआव जों लन लानो हायो मानो होनबा बे मोनसे गिदिर प्लेटफर्म नालाय दा जोङो जयै जुदि मावोबा हायो बेंकआव लन लानानै जोङो लर न' लुनानै ला- नो बेनिफ्राय माखासे इलेक्ट्रिसिटिनि कानेक्सनफोरखौ खालामनानै लादो बेजों जेब्ला नोंहा इन्दि बिलाइया जायो एबा अब्ला नोंहा बोथोरखौ नायनानै नोङो एम्फौखौ ओ माबा खालामदो आरो ओ ओब फुलि खालामदो दा बेनिफ्राय जोङो सानैसो माखासे जुदि बे ग्रुपावनो मावनो हायोबाथ' जथेस्थ' थैनो बेनो जथेस्थ' आरो जुदि हायाब्ला माखासे आथिखालाव ओ खामानि मावग्रा मानसि लानानै
नोंगौ।
खौ इन्दि बिलाइ खानाय इन्दि बिलाइ खानानै एम्फौनो होनाय बेफोरबायदि ओ लेबार लानानै जोङो मावनो हानायनि सुबिदाखौ दं आरो दा जुदि बेबायदि सेक्टराव जों खामानि मावो बेसेबांसिम खामानि मावो अब्ला बे इन्डास्ट्रि जोंनि सिलक मुगा एम्फौ बेयो बिराद माने गोजौआव जों लांनो हायो आं एगजामपोल हिसाबै मोनसे बुस्थुखौ खोन्थानाय जोंनि बि टि सि आवबो ओ माखासे जाग्रा एम्फौनि अनगायै मोनसे मुगा सिल होनो बेखौ ओ बिफाङाव मान होनानै बिफाङावनो बेखौ जाहोनाय जायो दा बिनिफ्राय खुन्दुं दिहुनो बेखौ जोंनि ओबि टि सि नि माखासे गोजौ थाखोनि जाय सुबुंफोरा ओ बेबायदि आ खामानिखौ मावगासिनो सासे सानै आं मुंखौ लाला दा बिथांमोनहा जापान चाइना बायदिनिफ्राय ओ मेचिन लाबोनानै सिखौ बानायो जेरै आथिंनि मुजानिफ्राय लानानै माब्लाबा ओ गस्ला बेफोरबायदि प्रडाक्ट दिहुननानै गुबुन हादराव इउ एस ए फोराव ओ इउ एस ए फोराव माखासे इउरपखा हादरफोराव गुसु जायगा ओनसोलफोराव बेबायदि प्रडाक्टखौ जोङो फान होननानै आं बे खोथाखौबो मोननो हादों आरो। दा जोंबो जोंनि माखासे इउथ्सफोराबो बेबायदि ओ गोजौ थाखोनि माखासे साननाय हनाय लानानै जुदि खामानि मावोबा आथिखालाव खमैबो बेखार जेंनाया खम जागोन होननानै आं नुहुरो आरो नोंथां।
नंगौ नोंथां नोंथाङा थारैनो खोब मोजां एबा जोंनि लाइमोनफोरनि थाखाय मोनसे मा ओ बुंगोन बेखौ मोनसे मेसेज नङा होमबा? ओ बेखौ नोंथाङा थारैनो फोरमायबाय आरो नोंगौ जों बेफोरबायदि नोंथाङा जेखिनि बाथ्राखौ फोरमायबाय जों बेफोरबायदि खालामोब्लासो जोंनि इयुन जोलैनि जेखिनि लाइमोनफोर आरो ओरैनो थानाय बेकार बिथांमोना खोब माने मोनसे बेखौ मावनायनि गेजेरजों गावनि जिउखौबो दानो हागोन लोगोसेनो मुलुग दरबारावबो ओ मुंदांखा जानो हागौ बिबानखौ नुहरो आरो नङा होनबा नोंथां? बेफोरबायदि ओ जि इन्दि फालांगि खालाम नायनि गेजेरजों ओ जों सासे गोजौ ओ थाखोनि जों फालांगिरियानो जा नोङा होमबा जों बेखौ माने सिनायथि होनो हागोनखौ जोङो ओ नु गुरो आरो औ अब्ला आ जिखिनि ओ नोंथाङा बुंबाय। बे थारैनो ओ खोब सैथो आरो बेफोरबायदि जानायखौ नोंथाङाबो लुुगैयो आरो लोगोसेनो बेबायदि जानायखौ आंबो लुुगैयो। जों बेखौ सम आरो खाबु लानानैया जानो हानांगोन।
हानांगोन।
ब्ला ओ दिनैनि जिखिनि सावरायनाय नङा होमबा नोंथां। बे सावरायनायखौ ओ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै ओ जोंहा समाबो जाबाय। अब्ला बेबायदि ओ नोंथाङा फोरमायना होनायनि थाखाय आं नोंथांनिसिम ओ साबायखरखौ बावहरबाय इयुन समाव जाहाथे नोंथांजों आरोबाव बेफोरबायदि सावरायनो थाखाय खाबुखौ मोनो।
थारैनो नोंथां आंबो फिन ओ नोंथांखौ साबायखर साबखर होदों मानो होनबा नोंथाङा ओ बेखिनि समखौ दिहुननानै सावरायनो खाबु होदों बेनि थाखाय आंबो नोंथांखौ गोर-गोरबोनिफ्राय साबायखर जासिहरनाय थाबाय।
औ थारैनो नोंगौ नोंथां दे अब्ला नोंथां बेखिनियावनो दोनथ'नोसै।
दे।